हेलौ गोजोन सानजुफु नोंथांनिसि मबो।
औ नोंथां दा आं दा नोंथांनाव ओ कल हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय नोंथां आं नोंजों मोनसे खोथा सावराय सानदों नोंथां बे खोथायानो जाहैबाय माने गोदोनि दिनाव सुबुंफ्रा माबोरै बा माबोरै जिउ खुङोमोना माबोरै थांनानै थायोमोन आरो दानि जुगाव माबोरै थांनानै थायो बेनि सायाव सावरायनो आरो नोंथां औ दा गोदोन आरो दानथ सोलायखाबाय नोंथां जौ खुंनाय राहा थानाय राहाया बेनिखायनो नोंथां
औ-औ जागोन खोन्थानो हागोन नोंथां जेनेबा जों जोंनि गोदोनि सुबुं माहारिया माबायदि थांनानै थानो माबायदि ओ मा होनो गावसोरजों गावसोर हेल्प होलायदोंमोन एबा मदद होलायदोंमोन बेफोरनि सायाव फोरमायनोसै आं नोंथां जेनेबा खोनासंनानै लादो औ माने सुबुं माहारिया मान गोदोहाय जों जों जोनोम जाजेननायनिफ्राय आं एसे ससे फोर खोन खिथानो नागिरदों माने जोनोम जाजेननाय जोंनि मा होनदों गोदो गोदाय सुबुं सुबुं माहारि जोनोम जानाया जेनेबा जोङो उम दानि आफ्रिका जेनेबा जों दा खोला आफ्रिका होनना मिथियोना बेनिफ्राय मा होनदों हम स्पेेनस मा होनदों स्पेनस मोन मोनसे मा होनदों मोनसे जातनि एबा मा होनदों मोनसे हारिनि मोनसे मा होनदों ओ जोनोम जादोंमोन आरोना जेरै बे बिनि मोखाङा जाबाय मोख्राबफोरनि बायदि जोबमोन आरोना बैयो जेनेबा खोमोन ओ लानजायल गैयामोन जेरै मोख्राफ्रा दा जेरै लान्जाय दं बेबायदि गोदोहाय गैयामोन खुगा खुगाबाबो बिदिनोमोन मोदोमनि खानायफ्राबो बिदिनोमोन गन्थंबाबो बिदिनोमोन ओ बेबायदिनो मा होनदों जोनोम जाहोदों आरोना बैयो जाहैबाय जोङो थ्रि बेखौ मा होनो थ्रि मिया निया इंराजियाव मा होनदों मिलियनस इयारस एग बेयाव मा होनदों ओ थ्रि थावजेन मिलियनस इयारस एग आव मा होनदों जोंनि सुबुं माहारिया जोनोम जाजेनदोंमोन आरोना गोदोहाय जों आं बुं जबा गो जोंनि सुबुं माहारिया माबायदि थांनानै थायो होननानै बुङोब्ला बिसोरो गोदोहाय ओ मोनसे मा होनो मोनसे फोलेर बायदि थादोंमोन आरोना जे हाग्रा बारियाव बिसोरो दाबसे जायगा लानानै बबावबा अबावबा हाजो गराव वबेआवबा दैमा सेराव अबावबा हायेन सेराव बबावबा हाजो सेराव अबाव बेबायदिनो मा होनदों बिसोरो थाबोनो हमदोंमोन जेनेबा दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम दावबायलांनाय नङाबा मोनसे मा होनदों मैहुर खालामनो थांनाय बेबायदिनो बिसोरो मा होनदों थाबोदोंमोन आरो गोदो मा होनो रायलायनो रोङाखैमोनबाबो बिसोरो माजों रायलायोमोन होनबा बिसोरो गावसोरनि फाव मेगननि फाव आखाइ आथिंनि फाव इसारा बिसोरजोंनो मा होनदों बिसोरो गावसोरनि रायज्लायनायखौ बुजिनो हायोमोन आरोना गोदोहाय जोङो माने जों गिबिसिन जोङो मा होनो गिबि सुबुंमोन ना जोङो बिनि थाखायनो जोङो रायलायनो रोङि एबा रोङामोन बैबायदि समाव जोङो बेफोरबायदिजोंनो जोङो बुजिलायनो हायोमोन नांगौ माबायदि-माबायदि समाव। आखायनांगौ बिसोर गावसोरनो गावसोर मिथिलायोमोन। आरो बेजों लोगोसे जों बुंनो हायो जेनेबा बिसोरो मोनसे मा होनदों मोनसे गामि एबा मोनसे मा होनदों आबहावा बायदि मा होनदों आबहावा माने इंराजियाव जोङो ससाइटि होननांगोन आरोना बेबायदि। जेनेबा समाज दानानै थादोंमोन बिसोरो जेनेबा मोनसे दन्दराव जमा थाबाय जेनेबा खाथि खालायाव जेखिनि ओ मोनजानांगौ बुस्थु जेनेबा थानो थाखाय दन्दर मोनबाय जानो थाखाय मा होनदों बिफां लाइफांनिफ्राय जोङो फिथाइ मोनबाय माखासे आ मा होनो आजो फोरखौ जोङो मैहुर खालामनानै जों जानाय जानो हाबाय जेनेबा जोङो बेयाव जायै-जायै जाखानानै जों बे जायगायाव जेबो बुस्थु गैला जेनेबा बेबायदियाव जोङो दाबसे जायगायाव गुबुन मोनसे दाबसे जायगायाव जों थानानै मा होनदों बेयाव आरो मोनसे जायगायाव लाहैनांगौ गोनां। जायोमोन जेरै मा होनो अबेबा दैमा सेराव थाहैनाय अबेबा अरनबारियाव थाहैनाय बेबायदि जेराव मा होनदों बांसिन मैहुर खालामनानै मा होनो उदैनि जा उखैनायखौ सुफुंनो हा सुफुंनो हानाय बेबायदि जायगायाव बिसोर थायोमोन आरो ना बिसोरो आरो बिसोरो जोङो बिसोरो मा होनदों सिगां मा खालामो मोननो बिसोरो मा होनो मैहुर खालामनाय समाव बिसोरो बाहायोमोन गावसोरनि माबा हिसाबै जेनेबा हाथियार हिसाबै आइ जेने बा बा मा होनो अन्थाइ अन्थाइखौ दान माने देफ्रामनानै नङाबा दाननानै बिसोर गावसोरनि माबा थिराव एबा बोरला थिर बेफोरबायदियाव मा खालामो बिसोरो हाथियार हिसाबै बाहायोमोन आरो ओ मा होनो दं उं बिफां-लाइफांनि ओ मा होनदों माखासे ओ ओ बिफां- लाइफांनि माखासे मा होनो गानग्रा जोमग्रा बानायनानै लादोंमोन बिसोरो जेनेबा गाननो थाखाय। हाय आरो ओ आ। मा होनो जुनारफोर बुथारहैनो थाखाय बिसोरो जुनादनि माबाजोंनो हाथाइफोरजों नङाबा गंफोरजों नङाबा माबा हाराफोरजों बिसोरो मा होनदों सिखार खालामनानै मैहुर खालामनानै जायोमोन आरोना ओ आरो बेजोंनो आं बुंनो हाबावो जेनेबा जेनेबा बिसोर बिसोरो गोदो मा होनो मु बिसोरनि उननिफ्राय मुगानिफ्राय मुगा मास लासै लासै सोलायबोनो हमदों आरो जायनि जायनि जाहाव जोङो मा होनदों एसे एसे सेन्स एबा सोलायनायखौ जों नुनो मोनदोंमोन। आरो बेजों बेखौ बेजों लोगोसे आं बुंनो हाबावो जेनेबा बिसोर बिसोरो ओम गावसोरनि नांगौ खिनिखौ बिसोर गावसोरनो सुफुंनानै लानो हायोमोन बेबायदि थांनानै थाबोयोमोन आरो बिनि उनाव आं बुंनो रों हायो जेनेबा दा जोङो रायज्लायनाय सम सिङाव जोङो गाव गावजों गाव हेफाजाब होलायनाय बेफोरबायदि जिं गोदो दंमोन जेनेबा रायज्लायनो रोंङो समाव हेफाजाब होलायनो हायोमोन खु-खुगाजों रायायनो हाया आथिं आखाइनि फाव फेसन जों मोनथिलायोमोन हदांनो हायोमोन आरो बिनि एसे जोङो जों जेनेबा जोङो सोलायबोयै सोलायबोयै जों दा रायलायनो हानाय समनिसिम जोङो बेफोरबायदिखौनो जोङो मावबोनो हमदोंमोन आ माखासे सोरनिबा सोरनिबा जायगायाव आरो माखासे बिसोरो गावसोरनिबो फोथायनाय दंमोन जेनेबा माखासे ओ माबा मोनसेखौ जों फुजिनांगोन बेफोरबायदि जेरै जों दा आ इसोरनि सेराव आरज गाबैबायदि बिसोरबो गाबनो रोङोमोन आरो दानिया बिदिनो सोलायबोयै सोलायबोयै सोलायबोनो हमनायनिफ्रायाय जोङो मा होन्दों ओम मोनसे गोदान मुगा जाहबाय बै समाव दानिया मा होन्दों बेनिखौ नोंथाङा आंनो फोरमायदो दानिया माबायदि सोलायबोदों औ।
नोंथाङा दा आंनो मोजाङैनो बुजायबाय जे गोदो माबायदिमोन नाथाय दा बेनिफ्राय गोबां सोलायबाय जेनिबा ओ गोदोनि थांना थानाय आरो दानि थांना थानायनि गेजेराव गोबां सोलायनाय नुनो मोनबाय ओ जोङो जेनबा दानि थांना ओ थानायखौ बुङोब्ला जोबोद माखासे खस्थबो आरो मोजांबो जेनबा दाथ ओ बिगियाननि बिगियाननि सम बा दाथ‌ आरोंदामिनि सम बा ओ कल खारखानि सम जायनि गेजेरजों जोंनि माख माखासे थांनानै थानायनि राहाफोर बा माबोरै थांनानै थायो बा थांनानै थानायाव मा मा मुवा बेसाद नांगौ बेखौ जों गलयैनो मोन्नो हायो आरो जोङो दा बुंनो थाङोब्ला दासिमबो गोदो जाबायदि आबाद मावनानै जायोमोन दाबो बांसिन आबाद मावनानै जायो ओ आरो आबाद मावनानै बेखौनो जोङो आग्लायनाय जेनेबा न'आव जानो दोन्नानै आग नाय माखासे आबादनिफ्राय मोन्नाय मुवा बेसादखौ जोङो फान्नानै दासिमबो जोङो रां खामायनानै जों जानो हायो आरो गोदो मा बुंनो हायो जेनेबा गोदोहाय लोमजा साजा खालाम ओ जायोब्ला जोंनाव फाहामनायनि मोजां रोखोमनि बा मुलिफोर गैयामोन बा फाहामनो बा जों बेरामखौ जोङो हमनो हायामोन आरो दानि जुगाव मा जाखो ओ लेखा रोंनायनि जाहोनाव बा मानसिफ्रा गोरों गोरा जानायनि बा मेलेम सिबि जानायनि जाहोनाव मा जादों जेनेबा आजिखालि गोबां डक्टरफोर ओंखारबाय जे जोंनि लोमजानायखो जों एसे नायब्लनानै मिथिनो मोन बा गोबां रोखोमनि मुलिफोर ओंखारबाय ओ जायनि गेजेरजों जोङो जों लोमजानायखौ जोङो एसे एसेयावनो फाहामनो हायो आरो ओ दानि जुगनिफ्राय गोदोनि जुग होनोब्ला जेनबा दाथ बिदिनो जोङो गोबां रोखोमनि मुलिफोर बाहायो जोंनाव नाथाय बेयो जोंनाव मोनसे जोंनि मोदोमाव आरो आवबो जोंखौ लोमजानायनि माखासे जाहोनसो खालामबावो आरो मानो होनना बुङोब्ला जेनेबा दानि जुगनि मुलिफोराव गोबां रो खोमनि बिदिनो बिगियाननि बुस्थु बााखासे जोंनि बुहुमाव जोंनि मोदोमाव सोथाव जाया बे बुस्थुफ्रा जोंनि मोदोमखौ दंस खालामलांगासिनो दं नाथाय गोदोनि मानसिफोरा मामोन जेनबा ओ बिसोरनाव लोमजा साजा जाब्लाबो बिसोर बिसोर मिथिंगायाव मोन्नाय माखासे मुलिफोरनि जोहैनो बिसोर गावसिरनि लोमजानायखौ होबथानो हायोमोन। ओ दा बुंनो थांबाव्ला आरो दा फोनांजाब राहा जेनबा गोदो फोनांजाब राहाया मामोन जेनबा गोदोनि सुबुंफ्रा मोसौ मैसो बिदिनो फिसिनानै जेनेबा मोसौ मैसोनि गारि बा बराय गारि बा मैदेर गारि बेफोरजोंनो मोनसे जायगा बेखौ गुबन थाङोमोन दा नाथाय दा मा जाखो गोबां रोखोमनि गारि मटर ओंखारबाय जों गोसो जायोब्ला जों द से घन्टायाव मोनहैनांगौ लामाखौ जोङो दा नैजि मिनिट गाहामावनो मोनहैनो हायो आरो बिनि जोंनाव माखासे उल्था जावनबो दङ माबाबो दङ जेनबा माखासे ओ खैफोदबो दङ मा होन्ना बुङो जोंनि दानि गोबां गारि मथरनिफ्राय ओंखारनाय मु माबाफ्रा बे उखुन्दैफोरा जोंनि ओ ओ जोंनि बारखौ बिराद गाज्रि खालामो जेनेबा गारि मटर होनबा गोबां रोखोमनि कार्बन डाइ अक्साइड ओंखारो गोबां रोखोमनि गाज्रि गाज्रि गेस ओंखारो बेयो मा खालामो जोंनि बुुहुमनि अक्सिजेन गेसखौ दानगारनानै बा सा लानानै जोंखौ हां लानायाव गोबां खस्थ होयो जायनि जाहोनाव जोंनि बेमार आजार जानाया बांसिन जायो। फोनांजाब राहाया बेनोदि दि जेनबा ओ गोदो जेनेबा रायलायनायखौनो होनसै आं जेनबा मोनसे सा सुबुंजों गुबुन सासे सुबुंजों माब्रैहाय गावनि गोसोनि खोथाखौ फोरमायलायहरो गोदोहाय मा जायोमोन जेनबा गोदोथ बिदि गैयामोन लाइजाम दंमोन लाइजामनि सिगां मा सोलिदों राजा महाराजानि दिनाव जेनेबा ओ फारौ बा दाउफोरजों जेनेबा लिरनानै हरनानै बे फारौखौ बै मोनसे राजानिफ्राय बै मोनसे राजानियाव बिरहो हरनानै बिदिनो फोरमायलायोमोन बिनि उनाव मा फैदों लाइजाम फैदों लाइजाम लिरनानै सासे मानसिया लाइजाम लिरदोबा बै लाइ लाय ओ लाइजाम हरगा हर जायनो लाइजामखौ हरगोन बिनो मा बिनि मुं थंफोरखौ लिरनानै बिनो गथाय हरोमोन आरो बेखौ जोङो माला सफैगोन बे लायजामनि फिननाया माला सफैगोन जों बेखौ हमनो मिथिनानै मोनामोन जेनबा माला सफैगोन जों नेबाबो मोना नेबाबो मोना एखनबाथ' सफैलायानोमोन नाथाय दानि जुगाव मा जाखो बिगियाननि जुगाव जोंनियाव गोबार खोमानि मबाइल फन ओंखारबाय मबाइल फनावबो जोङो ओ बिजि फार्सताव मा ओंखारदोंमोन सिगाङाव मा ओंखारदोमोन जेनबा मोन ओ जायखिजाया थारजों सोलिग्रा मबाइल फन बिनि उनाव ओ जोंनि मबाइलावनो थानाय सेरग्रा मबाइल फन बिनि उनाव मा ओंखारदो जोङो स्क्रिनावनो सेरनो हानाय मबाइल फन दा बिदि बे जों मबाइल फननि गेजेरजों जोंनो सासे मानसिखौ नांब्रबगौबा दसेनो नोङो से सेकेन्डावनो नों बिखौ नाम्बाराव फन बुनानै बिथांखौ खब'र लाहरनो हागो आरो बिथांखौ नोंङो नोंनि नआव लेंहरनांगौबा लेंंहरनो हायो आरो नों आं थांदों नोंसिनि न'आव होननानै बुंब्ला थांनो हायो आरो न दसेनो खिन्थाहरनो हायो दा बेनि उनाव बुंनो हायो जों आजिखालि रां रुफानि ओ रां रुफानि बोथोर बा रां रुफानि सम रां रुफायानो देरसिन होनना सानना लानो हायो नाथाय बै समाव गोदोनि समाव मामो जेनेबा रां रुफानि जेबो गैयामोन ओ मोनसे बुसथुखौ बायनोबा जेनेबा नोंनाव मोनसे बुस्थु दंबा बेखौ सोलायनानैसो लायोमोन आरो ओ जेनबा आंनाव माय रं दंबा आंनो जेनबा मायरंनि सोलाय आंनो मा नांगौ माखासे मैगं-थायगं नांगौ ओम्बा बै मैगं जों मायरं जों सोलाय लायनानै जेन जों लालाय लायोमोन ओ बिनि उनाव मा जाखो रां फैबाय रां दानाथ' मोनसे बुस्थु नांगौबा नोङो रां नङाबानो मोनला मानो होनोबा दानि जुगाव राङानो जोबोद बयनिख्रुइ देरसिन ओ भगबाननि उनाव दा राङानो दङ नाथाय आथिखालनि जुगाव माखासे खैफोदफोरबो दं म माखासे खस्थफोरबो दं जेरै ओ सुबुं अनजिमाया बांबाय जोंनि बुहुमाव कार्बन-डाइ-अक्साइडनि गेसा बारा जाबाय अक्सिजेननि बिबाङाबो खमायबाय सुबुं अनजिमा खम हाफोराबो थानो जायगा गैला जायनि जाहोनाव मानसिफ्रा मा खालामो हाग्राफोरखौ दानस्रांलाबायनानै गावसिनि न' लुनानै थायो मानो होननानै बुङोब्ला बुहुमाव सुबुंफोरा थानो जायगायानो थोला बे नि थाखायनो मा जायो ओ जिब जुनार थाग्रा जायगा हाग्रा बारिफोरखौनो दानस्रांलाबायनानै गावसोर थायो आरो न' लुयो जिब जुनारनि जायगायावनो गावसोरसो थानानै न' लुना थायो बिनि उनाव मा जायो ओ जिब जुनारजों सुबुं माहारिजों बिदिनो दाङा बाजि जायो बुथारलायनाय जायो गाथारलायनाय जायो एखमब्ला जुनारा बै सुबुंखौ बुथारगोन एखमबब्ला सु बुंफ्रा जुनारखौ बुथारगोन बेबायदि जायो आरो बेनि उनाव बुङो दा आथिखालनि गोबां रोखोमनि मिथिंगायारि सोलायनाय नुनो मोनो जेनेबा ओ बुहुमनां दुंखांनायनि जोहै बिफां-लाइफांफ्रा खम जाबाय ना बेनिखायनो बु हुमाव दुंखांनाय जाबाय नोंनि आबाद मावनाय फोथारफ्रानो गोरान जाला जोबबाय अखा अखाफ्रा अखाङाव अख्राङाव जेनबा ओ नांगौ रोखोमनि बिदुङा सहैनानै नांगौ रोखोमनि अखाया जोंनि माबायाव गोलैला बुहुमाव गोलैला बेनिखायनो मा जायो जोंनि हाफोरा रानस्राव जाबाय जोंनि मिथिंगायाव जेनेबा गोरान जालांनो हमगासिनो आरो ओ आबादफ्रा सोलिला आरो बेबायदिनो बुंनो हायो जेनबा ओ जोङो बिदिनो सोलिलांबाय थायोबा जोंङो इयुनाव आरो बिनिख्रुइ गाज्रिसिन जोङो ओ माखासे मिथिंगायारि ओ खस्थ'फोरखौ जों लोगो मोनबावगोन आं साननो हायो मानोना जोंना आसामाथ' ओरैबायदि जायगा जेराव दै बानाया जाफ्लेबाय थायो मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि आसामा गाहाय जायगा आरो बिफां लाइफांफ्राबो नांगौ रोखोमनि गैला मानसिफ्रा दानै दानै गावसिरनि फालांगिनि थाखाय बाहायजोबबाय दा बेनिखायनो मा खालामनांगौ जोङो गोदोनिखौ एसेबाबो लाफिननानै दानि जुगनि ओ थांना थानायनिख्रुइ जों एसे सोलायनांगौ आरो मानो होनाय ना बुङोब्ला जोङो बिदिनो थांबाय थायोब्ला जोंनि बुहुमा सानसे सम जोबस्रांलांगोन आरो बे बुहुमाव सुबुं आरो जिब जुनार थांनानै थानो हानाय
औ नोथां एसेबाबो बुजिबाय नों बायदि जे बायदि बुं बेबायदिनो खोनानो मोनबाय जेनेबा
हमगासिनो गोदोनिफ्राय दानिसिम गोदोनिफ्राय जेनेबा दासिमाव माबायदि सोयलायलां बेखौ जों मिथिनो हाबाय आरो ना
औ नोंथां अब्ला उननि समाव लोगो मोनबावगोन आं बेखौ आसा